हेलौ।
औ खोनादों ना नोंथाङा?
औ औ खोनादों नोंथां औ
औ दे।
औ ओ
नोंथांनाव रायज्लायनो हानाय माबाफोर आयदा दं नामा?
औ औ औ। आङो मोनसे आयदाखौ लानानै सावरायनो थाखाय नोंथांना खल खालामनाय जादों। औ नोंथाङा माने आंनि आयदायानो जाहैबाय सावरायनो आं लानाया आरो नोंथांजों। ओ आंनि फारसेनिफ्राय माने बर'फोरनि जितु दोरोङारि जानाय लोंनाय
औ
औ बे जानाय लोंनाय आयदानि सायाव ओह सावरायनो थाखाय आं कलखौ खालामनाय जादों आरो दा नोंथाङा जिहेतु बे आंनि आइदा बा आं फोरमायनाय आयदा बे आयदानि सायाव ओरैनो एसे फोरमायग्रोनो हागोन नामा जे जा बर'फोरनि दोरोङारि जानाय लोंनाय होननानै बुङोब्ला ओरैनो माखौ मिथियो?
दा आंनावबोथ' इसेबां ओ गासिबो जानाय लोंनायनि बागै गासिबो सेनिफ्राय जौसेसिम आ रोंगौथिया गैजोबा अब्लाबो आंनि गोसोआव जेखिनि फैयो बेखिनिखौ आं फोरमायनो नाजानोसै। दा जोंनि बर'फोरहाबो गुबुन हारिफोरबायदिनो गोबां बायदि मैया रोखोमनि जानाय लोंनाय दङ गोखा गो गोखै गोबाब गोबां रोखोमनि दा गिबियावनो जोङो जोंनि गोसोआव फैग्रोनाय ओंख्रि ओंख्रि होननानै बुङोब्ला जोङो जेरै अनलाजों दाउ जाहैबाय सबायजों साम' ओ नार्जिजों अमा बे मोनथामा गिबिसिनाव फैग्रोयो आरो बेनि उनाव रिमिखि नाफाम बाथोन ओ मैथां फि फ्रि बेबायदिनो गोबां आं गासैखौबो बुंजोबथ'ला दा बेफोर गासैबो गासिबो जोंनि ओ एंगार हायै बाहागो बर'नि ओ रायजो जानायनि बर'नि हारिमुनि ओ
औ
दा जोंनाथ' गोबांओंखो जाग्रा आदारफोरानो जोंना गोमालांनो हमाखै होनो बुंजायो जों सानफ्रोमबो बर' न'खर न'खर जोङो संनानै जानायखौ नुनो मोनो ओ नाथाय मोनसे खोथाखौ आं बुंनो सानोदि जोङो जेनेबा ओ फरायसालियाव थांबा जों जेरै बिजाबफोराव गुबुन हारिनि माखासे जानाय आदारफोरखौ नुयोना दा बेबायदिनो जोंनि जायगानि जानाय आदारफोरखौ गुबुन जायगानि गथ'फोरनो एबा फरायसाफोरनो दिन्थिनाय जाया आरो बेनि थाखायनो गुबुन जायगानिफोरा जोंनिखौ मिथिया आरो जोंनि जायगानि गथ'फोराबो बारा माने बिजाव थिसननाय जाया नालाय बेनिखायनो आं सानो जि बिजाब फोरावबो बेफोर जानाया खाजाफोरखौ थिखांनाया गाहाम जेनेबा जोंनि ओ बर' बिजाबावनो जा एबा गुबुन ओ रायजोनि बिजाबावनो जा भारत बिनि सिङाव थानायानो जा भारतनि सिङाव थानाय खनना खनला हादरसाफोरावनो जा बेफोरबायदि बिजाबफोराव आं सोसन जानायखौ लुबैयो अब्लानिया बिसोरबो जोंनि जानाय खौ नुनानै ओ मालाबाफोर नुसनाफ्लांबायोब्ला जोंनि जायगायाव फैनानै अब्ला बिसोरबो जि जे अ बिसोर बर'फोरा बेबायदि जायो होननानै मिथि मिथियो नङाब्ला माने बिसोरजों जायगायाव फैनानै नायफ्लैयो नायफैयोब्ला गोमो हाबनाय रखम जायो आरो बेसोर बेबायदि जायो होननानै बेबायदि साननाय जायो बेनिखायनो आं सानो जि जोंनि जाग्रा आदारफोरखौबो जोङो बिजाबफोराव थिसननांगौ दा ओ आं नारजि संनाय बेफोरनि बागै नोंथाङा फोरमायना होन
हेल'
औ हेल' नोंथां खोनादों ना
ओ बुंफिननायलाय
ओ नोंथाङा जेनेबा जोंनि बर'नि जाग्रा खासाारफोरखौ मादि- मादि माबायदि माबायदि सङो बेफोर बेफोरनि बागै एसे फोरमायना होनो हागोन नामा
औ -औ बर'फोरनि जाग्रा खाजा बा बर'फोरनि जाग्रा आदार बा ओंख्रि होननानै बुडो़ला बुङोब्लाथ' नोंथाङा दहाय बुंखाबाय गोबां रोखोमनि दं दा बेखौ मोनसे सुंद' सावरायनायावथ' फोरमायजोबनो हानांगौआ एसेबां गोबां गोरलै बाथ्रा नङा आंनि थाखायबो बेनिखायनो खालि मोननै बा मोनथामसो बाजि जेसेबां हायो बेखिनिखौ आङो माने आंनि रोंगौथि बादियै फोरमायनो लाबाय आरो
औ औ दं नोंथां गिबियाव
मोजाङै खोनायासै नोंथां मोजाङै नेटवार्क प्रब्लेम नामा
एबार खोनादों
हेल'
मा खोनादोना एबारो
औ खोनाबाय दे
अ आं नोंथांखौ खावलायनो सानदोंमोन दि नोंथाङा बर'नि जाग्रा खाजाफोरनि मुंफोरखौ गिबियाव जि- जि गोसोआव फैयो बेखिनिखौ बुंना होनो थाखाय आं खावलायदोंमोन नोंथांखौ
औ आतसा गिबियाव मुंखौ ना जेनेबा मा - मा ओंख्रि जायो बेखौ दा
औ
औ - औ - औ बेबायदिनो गोबां दं जेरै जेरै नोंथाङाबो दहाय बुंलांखाबाय नङा होमबा अनला अनलाजों दाउ सबाय खारि साम' नङा होमबा नारजि आरो अमा
औ
मैथा ना
औ
जेरै खांख्राइफोर गोबां दं गोबां दं आरो जायखौ बुंनानै फोजोबनो हाया होननानै आं सानो बुंबाथ' माने बुंनानै फोजोबनो हागोन अब्लाबो गोलाव सम मोनसे गोलाव सम लागोन आरो गोबाव सम लागोन दा बिदिन्थि हिसाबै औ खालि आं बिदिन्थि हिसाबै बेफोर जास्ट मोनथाम मोनब्रै बिफा मोनब्रै मोनबा ओंख्रिफोरखौहाय खिन्थानाय जाबाय आरो बुंनाय जाबाय औ - औ
दा नोंथांनाव
औ
खोनादों नोंथाङा।
खोनादों औ।
दा जो जोंनि बर'नि दोरोङारि जाग्रा खाजाखौ माबायदि सङो नोंथाङा एसे फोरमायना होदो। मानोना आ आंनाव एसें रों रोंगौथि गैजोबा नालाय मिथिनो लुबैदों आं।
औ औ।
खोनादोंना।
औ खोनादों नोंथां।
औ औ ओ होमब्ला आं बुंनि मोननै मोनथामसो ओंख्रि जे माने ओंख्रि संनायनि रोखोमाबो ओ मानसि लायै मानसि गुबुन गुबुन जायो नङा होमबा आंनि ओंख्रि संनायजों गुबुननि ओंख्रि संनायजों एसे फारागथिबो जानो हागौ आरो गोरोबलायैबो थानो हागौ
औ।
बेनिखायनो आं जेरैबायदि सङो बेखौसो आं खिन्थानो लाबाय आरो।
औ जायो नोंथां।
औ ओ गिबियावनो खुमब्राजों दाउनि बाथ्रा बा खुमब्राजों दाउनि ओंख्रिखौ माबोरै संनाय जायो आं बेखौ खौ खिन्थानि।
दे जायो नोंथां।
औ ओ जेनेबा ओ खुमब्रा ओंख्रि संनो थाखायथ' खुमब्रा दाउ संनो थाखायथ' जोंनो गिबियावनो खुमब्रा आरो दाउखौ नांखागोन नङा होमबा।
औ औ।
खुमब्रा आरो दाउखौ मोनखांनायनि उनाव बेखौ संनायनि प्रसेसा बा बिखान न्थिया मा बादि बेखौ आं फोरमायनि आरो गिबियावनो ओ जुदि खुमब्राखौ संग्रो ओ खुमब्राखौ बानायगोयो बानायग्रोयोब्लाथाय खुमब्राखौ हाग्रोनानै लाबाय।
औ।
औ हानायनि उनाव बे हानायाबो गोबां रोखोम रोखोमनि थानो हागौ सोरबाया गेदेर हानो हागौ सोरबाया फिसा-फिसा बा मिहि मि - - मिहि हानो हागौ नङा होमबा दा हानानै लाबाय बिनि उनाव सुबाय ओ बेनि उनाव ओ ओ जोंहा जुदि ओ सोरबाया जुदि संख्रि बानलु सामब्राम गुफुर माने बेयावबो गोबां गोबां रोखोमनि सोरबाया खायसेखौ होयो खायसेखौ होआ आरो ना आंनि बेलायाव आं खोन्थानोसै। जेनेबा सामब्राम गुफुर बानलु ओ मस्ला बा जिरा फोरखौ देनानै लाबाय बेनि उनाव दाउनि बेलायाव फैयोब्ला दाउखौ गोदाखांनायनि उनाव सुबाय बाय ओ दाना सुखांनायनि उनाव ओ दाउखौ गिबियावनो संनो थाखाय ओंख्रिखौ संनो थाखाय गिबियावनो दाउखौ एवग्रोनानै लाबाय। बे एवनायाव नो ओ जोंहा संख्रि, हालदै ओ मस स्ला, बानलु जाखिनि ओ। मस्लाफोरखौ होयोबा बानलु देनायफोरखौ होयो बेखौ होग्रोनानै लाबाय देनायाव जे-जे खौ होयो। जायहा जेरैबायदि थावनाय मोनो। बेखौ होनानै लानायनि उनाव ओ बिदिनो एसे एवदबबाय खोबहाबनानै ओ दोनबाय दसे एवबाय बिनि उनाव जेब्ला जानाय बादि जायो अब्ला खुमब्राखौ होसनबाय। ओ खुमब्राखौ होसन्नायनि उनाव एरबाय एरनायनि उनाव खोबनानै दोनबाय दा बेबायदिनो खोबनानै आरो जुदि खुमब्राया गावनो दै ओंखारोब्लाथाय
औ।
बेयाव दैबो होनांगौनि गोनांथि गैलाया आरो। आरो जुदि खुमब्रानि खुमब्रानिफ्राय दैया एसे खम ओंखारो अब्ला दै ओ जखानि नाय जखाखौ नायनानै दैखौ होनो हाबाय आरो। बेबायदिनि उनाव-बेबायदिनि उनाव संनानै एरनानै ओ जेब्ला खुमब्रायाबो रुइहैबाय दाउआबो मोननाय बादि सम जाहैबाय अब्ला बैयाव बेहाय जोङो जोबनायाव जोंनियाव मोनसे हुदा दं संख्रि साखिनाय ओ जेनेबा संख्रिया जुदि नाङाब्ला होफिननो हानाय बेबायदि ओ औ बेबायदि उनाव संख्रि साखिनायनि उनाव जुदि संख्रियाबो जाबायबा मोननायनि ओ मोननाय बादि मोनबायब्ला अब्ला बेखौ खांनानै बे ओंख्रि जाबाय ओंख्रि महरै बेखौ जोङो जानो हाबाय आरो बेबायदि औ बेबायदिनो गोबां दङ दा आं जो बे खालि मोनसेखौल' खिन्थानानै ओ नोंथांनि बे समखौ आं लानाय जायो बाय आरो बे जेथु बर'फोरनि दोरोङारि ओंख्रि जानाय हुदा बे ओंख्रि जानाय हुदाखौ बेनिखिनि सुंद' सावरायनायाव ओ नो दोनथ'-दोनथ'नोस सानबाय आरो आं दा नोंथां जिहेतु समाबो जाबाय जोंनिया
औ नोंथांनिस नोंथांनिफ्राय जोंनि खुम बर'नि मुंदांखा ओंख्रि खुमब्राजों दाउ संनायखौ मोनथिनानै गो जो जोबोर गोजोननाय मोनबाय दा नोंथांजों सावरायनानैबो गोबां मिथियै बाथ्रा मिथिनो मोनबाय दा नोंथांनिसिम साबाय बावनाय थाबाय गोजोन्थों
गोजोन्थों नोंथांनिसिमबो